औ खोनादों नोंथां औ
औ दा नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन नामा आंजों ओ नोंथाङा फ्रि दङबा?
अ हागोन निसय नोंथां
औ औ थ' आं नोंथांनियावहाय मोनसे ओ आयदानि सायाव आं सोंनो सानदों ओ ओ बिजनेस ओ बिजनेस बि बिजनेस होननानै बुङोब्ला जों मा बिजनेस खालामबा जेनेबा बांसिन रां खामायनो हायो आरो गावनि नांगौ जानाय आंखाल जानाय जों बुस्थुफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो मा बिजनेसावहाय जेनेबा ओ जोङो बांसिन मुलाम्फा मुलाम्फा जायो आथिखालाव आरो माने दा थिखालावहाय थ' नोंथाङा ओ बिनि सायाव एसे अननानै फोरमायलांनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ
औ औ
ओ माने आथिखालनि मुगायावथ' साख्रि मोनै लाइमोन माने गोबां दंसैना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जाहोनाव माने जों गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय एबा न'खौर दैदेनलांनो थाखाय जों माने माखासे खामानिफोर मावनांगौ जायो
बिनि थाखाय जों माने माखासे ओ गोबां रोखोमनि माने बिजनेस मावनो हायो।
औ।
बिदिनो गोबां गोबां माने मोजां मोजां बिजनेसफोर दङ जेरै हमना लादो जों माने ओ बेबायदिनो अमानि बिजनेस बेफोरबायदि अमा फार्मनि बिजनेस बेफोरबायदि खुलिनाबो जों माने गावनि जिउखौ खुंनो हायो
औ
आरो बेनि अनगाबो माने जोंना दा आथिखाल मुगायावथ' ओ ब्रयलार फार्म खुलिनायाबो माने गोबां दंसै माने बयलारनि दिमान्डआ माने गोबां दंसैना बेखायनो माने जोङो ओ ब्रयलार फार्म खुलिनानैबो माने जों गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो। आरो बिनि अनगाबो जों माने अमा आं दानिसो होननानै थांबाय। अमाखौ जों माने गोबां रोखोमनि माने फिसिनो हायो। फार्माव जोङो फिसियोबा ओ अमा बिमानिफ्राय जों माने अमा फिसा मोनो अमा फिसाखौबो माने आरो ओ आथिखालाव माने गोबां बायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने अमा फिसा बायनायाथ' गोबां दंसै नालाय आरो बिनि अनगाबो जों अमा गिदिरखौ जों ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो माने बेखौ जों माने फिसिनानै फेदेरनानै गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दैथायहरनोबो हायो आरो। आथिखाल मुगाथ' जोंना ओ अमा जानायनि बिबाङा गोबां दंसै माने गुबुन हारियाबो माने बर'नि अनगायै जानो हमसै आरो माने
औ औ
औ जाहोनाव जों माने अमानि बिजनेस बेखौबो जों खालामनानै जों जानो हायो ओ हमना लाद रो जों मासे अमाखौ जेनेबा ओ फिसा समाव थाम रोजा ब्रै रोजायावनो बायबाय बेखौ जों माने फेदेरनानै जिबा रोजा नैजि रोजासिमहालागै माने फाननो हायो आरो।
औ उम
औ बिनि अनगाबो जोङो माने माखासे ओ जेरै गय गय बागान लानानै बेफोरबायदिबो बिजनेस जों मावनो हायो माने गय बा गान लानायावबो गय फिथाइावबो माने गोबां माने मुलाम्फा दं आरो औ। बेनि अनगाबबो जों माने ओ आथिखालावथ' गोबां फुजा हैयो आरो बिदिनो
औ औ
फिथाइखौबो जायो माने बुंनो थाङोबा जों माने थालिरनिबो बिजनेस मावनो हायो आरो।
औ औ
थालिरनि ओ दिमानआबो आथिखाल मुगायाव गोबां दंसै बिनिखायनो जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय माने थालिरनि बिजनेस बेखौबो जों माने मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
आरो बिनि अनगाबो ओ लेबु एबा नारें बेफोरनि बागैबो जों बुंनो हायो माने बेबो माने गोबां डिमान्ड दंसै बेखौबो जों माने मावनो हायो आरो बेबायदि बिदिनो जों ओं ओ गावनि जिउ खदनो थाखाय जों गोबां बेफोरबायदि बिजनेस मावनो हायो।
औ औ औ
अनगाबो हा दङ मैगं थाइगं गायनानै एबा माखासे आबादफोर मावनानै जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो आरो जोङो साहा बागान
औ औ
खौबो मावनानै जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर जों मावनानै गावनि जिउखौ ओ दैदेनलांनो हायो आरो।
औ
औ बेफोरनि अनगाबबो जों माने ओ फुख्रियाव ना फिनानै जों माने गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। आरो बिनि अनगाबो जों आं दहाय बुंनानै थांबाय जे माने बयलार बयलारखौ जों माने ग थायैबो फाननो हायो आरो जों माने गोदानानानैबो जों माने फाननो हायो आरो। औ बेयावबो माने गोबां मुलाम्फा दं आरो बिनि अनगाबो ओ आथि हेलमेटआवथ' गोबां माने कर्सफोर दङ बेखौ जों लानानै ओ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिदिनो जों बुंनो हायो ओ एक्टिनि जे कर्स बेखौ जों माने लानानै उनाव गाव
औ
हारसिङैनो माने मावनो हायो आरो। आरो बिनि अनगाबबो जोंना टेलरनि दं जि सुनाय बेखौ बेखौ जों माने सोलोंनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिनि अनगाबो जों माने माखासे मेकान मेकानिकनि जे कर्स बेफोरखौबो जों लानानै जोङो माने गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो। बिदिनो मेकानिकआव बुंबा जों माने मबाइल फाहामनाय बेयावबो जों माने गोबां आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ माने नांसिगौ नालाय।
औ औ
बेफोरखौ माने जोङो मार्केटाव गाव हारसिंनो खुलिनानै आ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिनि अनगाबबो मे मेकानिकआव बुंबा जोंना मटरफोरनि जेरै बाइकनि मेकानिक बिदिनो कारफोरनि मेकानिक बेफोरखौ जों माने सोलोंना लानो हायो आरो औ
ओ नोंथाङा बेफोरनि अनगायै माखासे ओ
औ
बिजनेस मावनायफोरनि राहा लामाफोरखौ एसे खिन्था होनो हागोन नामा?
औ औ खिन्थानो हागोन नोंथां।
औ दे
थ औ माने जोङो आथिखालाव जेनेबा मा मा मावनानै जेनेबा ओ माबायदि रां खामायनो हायोना ओ बेखौहाय नोंथाङा खिन्थालांबाय ओ आं नोंथांनि नैबे अमानि बेलायाव आं बुंनो सानदों माने अमा अमा दानि अमा जों अमाखौ जों बा बेदरबो जायो आरो ओ फाननानै जोङो रांबो आरजियो ना आरो आइजो माहारिफ्राबो जुदि ओरैनो जेनेबा बेखार जुदि ओ जुदि ओंखामल' सं जेनेबा हाउस वाइफफोरबा जेबो मावाबा ओ साख्रिफोर मावाबा जेनेबा बिसोरबो माने बिसोरनि थाखायबो जेनेबा न'खर दैदेननायावहाय न'खर दैदेनलांनो थाखाय बिराद मोनसे जेनेबा हेल्फ होनानै फैयो आरो अमायाहाय नोङो फाराम फिनो हायाबाबो नोङो मासेसो अमा बुन्दि बायनानैहाय नोङो बे अमा बुन्दिखौहाय फिनानै नोङो बिमा खालामोबा मासे अमा बिमायाथ' गोबां फिसा होयोना गैयाबाबो खमैब्लाबो बियो ओ जिबाथा जिसे था बेबायदि फिसा होयो होमबा नोङो नोङो औ अमा फिसा जेब्ला नोङो अमा फिसायाथ' जेनेबा अमा फिसानि दामा जेनेबा सारि हाजार पास हाजार जायो आरो ओमफ्राय बेै सारि हाजार पास हाजारनि नों दाबल प्रफिट मोननाय जायो आरो जेनेबा नों सिक्स मान्नि उनावनो जुदि अमायाहाय फिसा होयोबा नोङो नों थेर'था अमा फिसा होयोबा नोङो दाबोल प्रफिटखौहाय मोननाय जायो आरो। नोङो गुन्दै गुन्दैफोर औ गुन्दैफोरहाय एसे जेनेबा आदारावबो थाङो थांनाया होबाबो नोङो नोङो बांसिन जेनेबा बा लाब लाब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओम फायो बेबायदिनो गावनि जेनेबा न'खर दैदेनलांनायाव नोङो एसेबाबो जेनेबा एसेबाबो हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदि जेनेबा हेफाजाब होलांनोबो हायो जायहा जेनेबा ओरैनो थायो बेफोरबो ओरैनो थानो नाङा आरो औ बिजनेस बिदिनोसा फिसा गिदिर एसे मिदियाम साइस बेफोरबो थायो जेरै फिसाफ्राव नोङो ओ जों ओरैनो थाना दखान सखानफ्राव जोङो मोनसे ओ मा होनोमोनलाय ओ साहाफोरनि सायफोरनि जोङो साहाफोरनि जोङो दुखानबो होनो हायो बे फोरजोंबो जोङो ओ औ फैसा रां आरजिनो हायो आर ना आरो ओरै जेरै मिडियाम होननानै बुङोबा जोङो फिसा रेस्ट'टुरेन्टफोर हटेलफोर फेक्ट'रिफोर जोङो बेफोरबायदि खुलिनानैहायबो जोङो फैसा जेनेबा एसेबाबो जों खामायनो हायो आरो। आरो आदिंबो जाबाय गिदिर गिदिरफ्राथ' कम्पानि बेफोरो बेफोरो जाहैयो आरो। आरो दाउफोरबो जोङो बर' आइजो माहारिफ्रा दाउफोरखौबो जोङो जेनेबा दाउफोरना थ' एसेबांनाखि आदारबो आदारावबो एसेबांनाखि जेनेबा आदारबो एसेबांनाखि होनाङा गाव गावनो ओरैनो जाखायोसे एैनावसो माइरंबो बा माइ फोर जेनेबा होनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो दा दाउ फोरावहाय जेनेबा एसे खम बेसेनावनो जोङो दाउफोरखौहाय फिसिनो हायो लकेल दाउ नोंथाङा दहाय बुंलांदों। ओ ब्रयलार दाउ आथिलाव जोङो बांसिन जों फार्म खुलिनानै जेनेबा फाननाय नोंथाङा दहाय बुंलांदों दसे सिगां खि गथायैबो फानो। आरो गोदानानैबो फानो औ बिदिबो हायो। बिदिबो खिन्थु जोंना न' न' फोरावहाय आइजो माहारिफ्रा आरो जाय ओरैनो थायो बेफोरखौहाय जोङो बिसोरो लकेल लकेलखौहायनो जोङो फिनानैहाय आरो एसे बुरजा एसे गोबां फिसिनानैहाय जोङो बिदिनो
औ।
रां आरजिनो हायो आरो। बेफोरबो मोनसे फनोबो हायो बेफोरबो मोनसे बिजनेस बायदियानो जायो न'आवहाय फिनायाहाय बेफोरबायदि जोङो रां आरजिनानै जोङो गावनि न'खर दैदेननायावहाय एसेबाबो जोङो हेफाजाबबो होनो हायो आरो। आरो नोंथाङा दहाय दसे सिगां बुंदों औ गयनि गयनि बा गयनि खोथा ना गयाबो जोङो बागान खालामनानैहाय औ जुदि हाफोर आग्लायनाय दंबा जोङो बागान खालामनानै नङाबा जि एसे दङ जेनेबा एसे एसे जायगा थानायावनो जेनेबा सेर सेरावहायबो गायनानै जोङो एसेबाबो बेफोरनिबो जोङो खालाम गय गायनानैहाय जोङो बिजनेस खालामनो हायो आरो।
औ औ।
गय फाननानैहाय जोङो गावनि न'खर दैदेनलांनायाव जेनेबा हेफाजाब होनो हायो। बेफोरनिबो गयाबो बहुत बिजनेस दं आरो नोंथाङा होनदों थालिरनि थालिरनिखौबो जोङो बिजनेस बहुद माने गोबां दिडिमान्ड दङ आथिखालाव नोंथाङा दहाय बुंनांदों नंगौ बेखौबो जोङो थालिर गायनानै थालिर बागान खालामनानै जोङो फाननो हायो बेफोरनिबो जेनेबा बिजनेस खालामनो हायो आरो। मानो होनोबा थालिरा बुहुत देहानि थाखायबो मोजां जानायाव ओंखायनो दिमान्डआबो बारा। आरो इथिंजाय नोंथाङा होनदों फुजानि खोथा फुजा औ फुजायावबो बाहायनो हायो आरो थालिरफोरखौहाय थ' बेबायदिनो थालिर फोराबो गोबां जुदि बिजनेस खालामोबा थालिरावबो जोङो बहुद माने लाब दङ आरो
औ
थ' एसेखिनियानोसै नोंथां
औ होमबा नोंथां जोंनि बिजनेसनि बागै सावरायनाय बे खिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा ना नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां।
उम